औ आं खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा?
अ मानोबा नोंथां?
ओ जोङो दोंसे ओ मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो नोंथां।
अ जागोन दे होजागोन नोंथां।
दा जोङो बिदिब्ला दिनैनि टपिकखौ ओ बर'फोरनि बेफार फालांगि खालामनायनि सायाव सावरायनोसै नोंथां।
अ सावरायजागोन दे नोंथां सावरायजागोन।
औ बिदिब्ला आं सावरायजेननोसै। दा औ बेफार फालांगि होनना बुङोब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखायो जोंनि बर' फोरा दा बेफार फालांगि खालामनायाव ओ ओ जौ हिनजावफोरानो जा हौवाफोरानो जा दा बेफार फालांगि खालामो हिन्जावफोराहाय जेरै ओ गाननाय जोमनायनि बेफार फालांगि खालामो मैगं थाइगंनि। फिथाइ सामथाइ बिदिनो दाउ अमा बोरमाफोरनि बेफार फालांगि खालामो ओ बुंनो थाङोब्ला हिनजावफोरा ओ जेनेबा आइजोफोरा बिमा माहारिफोरा ओ बेफार फालांगि खालामनायाव आगो गोदोनिफ्राय दा थ' बारा खालामामोन नालाय दा बांसिन ओ बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनसै आरो बेबायदिनो ओ न'खरखौ खुंलांनो थाखाय जेनेबा न'खराव नांगौ जानायफोरखौ सुफुंनो थाखाय फिसा फिसौखो लेखा फोरोंनो थाखाय ना बेबायदि आरो बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो। ओ सान्दुं मिथिया अखा मिथिया खस्थ' खालामनानै मैगं मैला फाननाय।
बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गाननाय जोमनाय होनोबा गाननाय जोमनायनि बेलायावबो ओ जेरै दख'ना दख'ना जोमग्राफोरनि बेफार फालांगि खालामो।
औ।
गुबुनाव बायस'नानै लायनानै फानफैफिननाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो आरो हौवाफोरा बेफार फालांगि खालामनाय होनोब्लाथ' गोबां आथिखालावथ' गोबां बेफार फालांगि खालामो नङा होमबा नोंथां?
औ।
जेरै बेहाय बिसोरबो गाननाय जोमनायखौबो गाननाय जोमनायनिबो बेफार फालांगि खालामो जेनेबा गलाफोर होनानै दखानफोर होनानै आरो बेनि अनगायैबो अमाफोरनि बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो दाउफोरनि दस्रा दस्राफोराव जेनेबा इसे दाम खम खम बायनानै लायनानै ओ लकेलनि हाथायाव फानफैनाय एसे लाब जानानै जेनेबा बिदि फानफैनायखौ नुनो मोनो आरो ओ बेनि अनगायैबो ओम गय गय फिथाइ जा गय फिथाइखौबोथ' फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां ओ बिदिनो गामि गामि थांनानै गय फिथाइफोर नागिरनानै लायनानैहाय बिसोर बायस'नानै लाबोनानै हाथायफोराव फानैयो आरो बेफोबायदिनो गय फिथाइनि अनगायैबो जोंहा दङ। आथिखालावथ' खान्थाल फिथाइखौबो फाननायखौ जों नुनो मोनसै। खान्थाल फिथाइखौ गोरलै गोरलैयावनो जेनोबा ओ रायिनि सिगां आरो जाजायो ओंख्रि जाजा ओंख्रि जाजानायफोरा बेफोरखौ लांनानैहाय हटेलफोराव फानैनाय। बाजारफोराव फाननाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायैबो अमा दाउनि बेफार फालांगि खालामनाय फोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेबो दङ जा थालिर फिथाइ थालिर फिथाइखौबो आथिखालाव फार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो ओ बेबायदिनो गामि गामि थांनानै थालिरखौबो बागाननिफोराय बायनानै लाबोनानै जेनेबा एसे खम रेदाव बायनानै लाबोनानै फायखारिफोरनो फाननाय एबा ओम बिदि फाननायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो न'खरखौ खुंलांनो थाखाय गावबा गाव नांगौ जानायखौ सुफुंनो थाखाय बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गोबां दंबावो। बर'फोरा गोदोहाय बारा बेफार फालांगि जों नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालाव गोबां बेफार फालांगि ओंखारबाय ओ जेरैबादि न'खराव नांगौ जानायफोरखौ सुफुंनो थाखाय फिसा फिसौ फरायनाय फोरोंनायफोराव हेफाजाब मोनगोन खोमा साननानैहाय न'खरखौ जौगाहोनो न'खर खुंलांनो थाखाय बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै आरो दा आ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफार फालांगि खालामनाया माबायदि सोलियो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो नामा?
अ जागोन दे बर'फोरनि बेफार फालांगि होननानै बुङोब्लाथ' बर'फ्रा गोदोनि समाव बांसिन बेफार फालांगिखौ बांद्राय खालामनाय खौ नुनो मोनामोन आरो दा आङो बर'फोरनि बेफार फालांगि बेनि बागै फोरमायग्रोनो सानदों बेनि उनाव आं जोंनि ओनसोलाव मा बायदि बेफार फालांगि खालामो बिनि बागै ओ फोरमायनोसै आरो। दा बर'फोरनि बेफार फालांगि होनोब्ला ब्ला ओ बर'फ्रा ओ मोनसे आबाद गाहाय सुबुं आरो बेनिखायनो बर' फ्रा आबादनि सायावनो सोनारनानै फालांगिखौबो खालामोमोन आरो बै समाव गोदो गोदाय बर'फोरा एसेबां माने फालांगि खालामनाय एबा फालांगि खालामनायाव ओ बांद्राय एबा गोजौ थाखोआव दावगानाय नङामोन आरो आथिखालाव आङो नुनो मोनदोंसै बर'फ्राबो गोबां गिदिर गिदिर ओ फालांगिरि ओ ओंखारबाय आरो एबा फालांगि खालामनायखौ आं नुनो मोनाखसै आरो दा बर'फोरनि बेफ हाब फालांगि होननानै बुङोब्ला ओ बर'फ्रा ओ आबाद गाहाय ओ सुबुंखायनो आबादनि सायावनो बांसिन सोनारनानै ओ फालांगिखौ खालामो होननानै आं सानो आरो आरो आङो दानि आथिखालनि ओससियेल मिडिया मुगा बेयावबो आङो बांसिन आबादनि सायाव यावनो सोनारनानै फालांगि खालामनाय ओ बेखौ नुनो मोन्दों आरो गोबां जायगायाव बर'फ्रा गोबां गिदिर गिदिर ओ गय बाग बागान थालिरनि बागान औवानि बागान बेफोरनि ओ फालांगि खालामनायखौ आं गाहायै नुनो मोनदों आरो बांसिनै गिबियावनो बर'फ्रा ओ गयनि आबाद मावनानै गोबां गिदिर गिदिर गावखौनो सासे फालांगिरि महरै सिनायथि होनो हानाय जाफुंसार जाहोनो हानाय ओ बेफोरखौ आङो नुनो मोनदों आरो दा बेफोरखौ नुनानै आङो सानोदि ओ बर' फोराबो थारैनो फालांगि खालामनायाव ओ गोजौ फारसे एबा दावगालांनो हाबाय आरो दा थालिरनि बागान ओ आथिखालथ' ओ दाब दाब जायगायावनो बर' फ्रा गोबां गिदिर गिदिर गुवार गुवार ओ थालिरनि आबाद मावनानै ओ सासे गावखौनो राफोद फालांगिरि महरै ओ जाफुंसारनो हादों ओ जेरै थालिरनि आबाद मावनानै थालिरनि फिथाइफोरखौ ओ गोजान गोजान ओ जे जिल्लाफोराव गोजान गोजान जे रायजोफोराव ओ मा होनो बिदिखौ फानहरनानै गावखौनो सासे फालांगि गिरि महरै ओ सिनायथि होनो हानानै जाफुंसार जानो हादों बेनि अनगायैबो ओ ओ बर'फोरा दानि ओ मुगायाव जे औवानि आबाद बेखौबो आं बांसिन मावनानै फालांगि खालामनाय बेखौ नुदों आरो आरो आङो बुंबावनो सानबावदों दि ओ बर' फोरा ओ जिब जुनार जेरै अमा दाउ ओ बोरमा ओ हांसो बेफोरनि आबाद जे बेखौथ' मा होनो फालांगि खालामनाय आबादथ' नंला बेफोरनि फालांगि खालामनायाव ओ जाफुंसारनाय बेखौबो आं नुनो मोनदों आरो जेरै बर'फोरा ओ बोरमानि फार्म हाउस खुलिनानै ओ गावखौनो सासे ओ जे फालांगिगिरि महरै राफोद फालांगगिरि महरै सिनायथि होनो हानाय। आरो जाफुंसारनो हानाय बेखौबो आं नुनो मोनदों बेजों लोगोसे दाउनि जे फार्म फालांगि ओ खालामनानै गावखौनो सासे राफोद फालांगिरि महरै सिनायथि होनो हानाय बेखौबो आं नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे हांसो बेखौबो जे बांसिन बर'फोरा आथिखालाव ओ जे फालांगि खालामनाय बि निबो आं नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे अमा अमाखौथ' ओ बर'फ्रा बयबोआनो फिसिखायो थेवब्लाबो ओ बांसिनानो जे गोबां बुरजा अमा जे फार्म खुलिनानै ओ गावखौनो सासे फालांगिरि जे गावनि न'खर ओ सुंथानायाव जा रां मोनो बेनि थाखाय बर'फोरा बे फोर फालांगि बेखौ खालामनायखौ आं नुनो मोनदों आरो दा नोंनि सोंथिया जाहैबाय जे जोंनि ओनसोलाव माबायदि फालांगि खालामो आं बिनि बागै फोरमायनोसै आरो नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव बांसिनै जे फालांगि खालामो जे गिदिर गिदिर फालांगि जे गयनि थालिरनि ओ बेफोरनि फालांगिखौबो खालामो दा बेनि अनगायैबो जे जोंनि गामि ओ ओ ओनसोलाव गिदिर गिदिर फालांगि नङाब्लाबो जे गावनि न'खरनि जे माखासे आंखालफोरखौ सुफुंनो थाखाय। जे गावनि फिसा फिसा माखासे फालांगि जेरै ओ बर' आइजोफोर नोंथाङा दोहै फोर-फोरमायलांबाय बर' आइजोफोरा फालांगि खालामनाय बेखौ आं नुनो मोनदों आरो जे गावनि न'खरनि जे आं खालखौ सुफुंनो थाखाय एबा गावनि फिसा फिसौनि इयुननि फरायनायनि थाखाय बेफोरनि फारसे जे बर'फोरा जे नांगौ जानाय बेखौ सुफुंनो थाखाय माखासे आइजोफोरखौबो आङो फालांगि खालामनाय बे फालांगि खालामनायाव ओंखारनायखौ आं नुनो मोनदों आरो जेरै आं आथिखाल नुनो मोनदों जे जे ओ जोंनि गामियारि ओनसोलाव आइजोफोरानो गावसोरनो मैगं थाइगं गुबुन गुबुन जायगायाव लायनानै जे हाथाय बाजार बेफोराव सानदुं अखा जे सिजानानै फानफैनाय खस्थ' ओ खालामनाय जे गावखौनो सासे ओ गावनि न'खरखौ दैदेननो थाखाय आंनि
औ।
नोंथाङा फोरमावदों जेरै जे गस्ला जोमग्रा दख'नानि गला होननाय जे आथिखालाव जे बेयो बांसिन ट्रेन्दिं जानानै दं। बर' आयजोफोरा दख'नानि द खान जोमग्रा दखान बेफोरखौ जे फालांगि खालाम खौ आङो बांसिन हाथाय बाजार टाउन सहराव आं नुनो मोनदों आरो आरो गोजोननाय मोनदों दोंदि जोंनि बर' आइजोफोराबोदि जे फालांगि खालामनाय बे फालांगि खालामनायनि फारसे गोजौ फारसे दावगालांबाय बेखौ आङो नुनो मोनदों आरो आरो गोजोननाय मोनदों। आरो बेजों लोगोसे आं फोरमायबावगोन दि ओ जोंनि ओनसोल ओनसोलाव गोबां ओ माखासे जे ओ आबादारिफोराबो जे आबाद खौ मावो आरो बेजों लोगोसे फालांगि खालामो जे रांखौ मोननो थाखाय जेरै जोंनि ओनसोलाव जुखामनि आबाद वाटारमेलन स्ट्रबेरि बेफोरनि फारसेबो जे फालांगि खालामनाय आबादखौ मोजाङै मावनानै फालांगि खालामनानै जे गावखौनो जे फालागिरि महरै सिनायथि होनो हानाय बेबो जोंनि ओनसोलाव दंसै आरो आरो आङो नुनो मोनबावदोंदि फाथोनि आबाद मावनाय जोंनि बर'फोरा सिगां समाव फाथोखौ मावोमोन नाथाय दसे गेजेर खन्द'आव मावनायखौ आं नुनो मोनलियामोन नाथाय आथिखाल फाथोनि आबाद मावनाय आबाद मावनानै जे फालांगि खालामनाय बेफोरखौ माखासे रायजो वेस्ट बेंगल बेफोराव जे फाथायहरनाय जे फालांगि महरै रांखावरि मोननो थाखाय फालांगि खालामनाय बेखौबो आं नुनो मोनदोंसै आरो दा नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ आं होबाय बिदिब्ला नोंथां जोंना रायलायनायनि समाव फैबाय! बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां ना मा होनो?
औ समाथ' जोंना जानानै फैबाय नोंथां बिदि बेयावनो टपिकखौ दोनथ'सै नोंथां। गोजोन्नाय थाबाय।
जागोन दे नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
दे।